ओं खोनादों ना आंनि माथोखौ? अ होमबा माब-माबानि सायाव रायलायनोसै जों नोंथां दे ब र' बर' बर' सुबुंफ्रा माबायदि हाग्रा बंग्रा मा माबायदि मैगं थाइगं लोगोसे हाखर हाला बिलोनिफ्राय मा मा मा जिब जुनारफोरखौ अ जायो बेफोरनि सायाव राय्लायनोसै जोङो औ औ आं जागायनोसै होमबा नोंथां औ। जोंनि बर' माहाथो गोदो गोदायनिफ्रायनो हा-हाग्रानि हाग्रा बंग्रा हाजो हालानि सायावसो सोनारना जाबोखानाय। आबाद गाहाय हारि ओ लोगोसे जोंनि बर'फ्रा आबाद मावालासिनो हाग्रा बंग्रानि गोबां फिथाइ सामथाइ मेगं थाइगं बुुथुम बुथुमनो हायो आरो। जायो बुंनो थांब्ला हाग ग्रा बंग्रायाव जेसां जे मोनो गथाय जाजोबोनो बुंनो थांब्ला। जोंनि बर' बर' सुबुंफ्रा जायै जायै जेबो मुवायानो गैया बुंनो थांबोला। खालि बिस गोनां ओ बिस गोनां बेसादफोरखौ जाया जोंनि बर'फ्रा
नंगौ नंगौ।
आरो जों ओ मैगं थाइगंथ' बांसिन जों हाग्रानिफ्रायनो जायो बर'फ्रा गामि गफायाव दाबो ओ गोदो गोदोथ' दंमोन दाबो जों गामि गफायाव नुनो मोनो जोंथ' हागानिफ्राय जों मोनो होनोब्लाथ' हाग्रानिफ्राय जों दिंखिया मोनो खुन्थाइ मोनो
नंगौ नोंथां।
दाउफा-दाउफानदाय ना मा बे खौ मोनो ओ दाउ फेन्दा लोगसे एलायसि ओ मानमुनि
नंगौ।
ओ का-कात्रा कुत्रा बेफोर आरो मे थ'खा मेथ'खा बिय थ'खानि माबाखौ जायो माने ओब बे बिबार आरो बिदिनो गोबां दं जों गो-गोखा काक्रेलबो होनो फिसा फिसा बेखौबो जायो बर'फ्रा आरो फिथाइ सामथाय होनबोलाथ' जोंबो जोंनि बर'फोराथ' थाइ-थाइजौआरियाथ' जोंनिया गावनो गायाबाबो जायो जोंनिया । हाग्रा बंग्रायाव थाइजौ जाम सिलिखा आमफ्राय जलपे बेफोरबायदि थालिर फोराबो जोंनि हाग्रा बंग्रा हाजोआव थालिर बिफां जोबोर मोननाय थाङो गायाबाबो बेफोरखौ थालिर आरिखौ ओ मेल्ला हाग्रा बंग्रानि फ्राय फिथाइ सामथाइ आरो मेरला दंबावो आं मुंफोरखो बाउगार जोब बाय ओ मेरला मेरला दं हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमना मोननाय माने जानानै फोजोबनो हायि दं ‌। जोंनो हाग्रा बंग्रायाव बुंनो थाङोब्ला आरो लोगोसे जोंना ओ बिलो हाखर दैमानिफ्रायथ' गुरनानै थ' गोबां ना मोनो । जोंना बायालासिनो जेरै जोंना फिथिख्रि ना दङ मावा ना दङो
नांगौ नंगौ नोंथां।
सल ना, मागुर ना।
नोंगौ।
आरो बिथिं सेंना दोङो गोरि ना
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ना
नोंगौ।
ओ आरो लोगोसे बेफोरजों लोगोसे जोङो खांख्राइ, इनखावरि खुसिया बेफोर बायदिनो बिलो बा बिलो हाखर दैमानिफ्राय बेफोरखौ मोननाय थाङो। आरो लोगोसे जोंनिया बर' फोरनिथ' मोनसे जाग्रा मुवा दंबावो आरो बे बेनो जाबाय साम' साम'थ' गोबां गोबां जायो आरो साम' फोथायनाय दोङो जोंनि बर'फ्रा साम' जागोलांनो मेगन, मेगन पावार फायो मोजां जायो मेगना मोजां थायो फोथायनाय दं ओ जों थ' हाखर हाला बिलो लोगोसे दैमाफोराव मोननाय थाङो।
नोंगौ।
जोंनि, जोंनि बर' आइजोफोरा बुंनो थांब्लाथ' बेफोरखौ गुरनो थाङो जि दा जानो गोसो जायो होमबानो गुरो गुरनानै लाबोयो बिलोआरिनिफ्राय गोदो गोदायथ' जेबो फोर नाआरिफोरथ' बायना जाखायामोन जोंनि बर' सुबुंफोरा जोंनि बर' आइजोफोरा बिलो हाखर दैमा आरियाव थांनाय गुरना लाबोयो बेफोरनो जायोमोन आरो आथिखालाव बेफोरफोरखौ गुरनानै फाननायबो फालांगि खालामनाय नुनो मोनो। जोंनि बर' आइजोफोरखौ हाथाय गफा हाथाय फोराव गाव गावसोरनि न'ख'रारिखौ सलायनो फिसा फिसौफोरखौ जाहोनो फोरों होनो था खाय गोबां ओ हाथायफोराव आथिखालावथ' गोबां नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफ्रा फानलांनो थाखाय ओ मैगं ओ हाग्रानि मैगं थाइगंजों लोगोसे बिलो हाखरनिफ्राय ना आरि खांख्राय आरि खुसिया आरि मोननायफोरखौ हाथायाव फाननो लाबोयो। ओ साम'फोरखौबो
नोंगौ दा नों बुंनाय बायदि नोंथां ओ हाग्रा बुं फाय जिब जुनाद नागिरनानै जाफैनाय मैगं थाइगं नागिरनानै जाफैनाय बिलोआव ना सा हमनानै जाफैनाय बे जोंनि बर'नि मोनसे गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानायखा नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
दा जुदि आं बुङो जेनेबा हाग्रानिफ्राय मैगं सेगं लाबोनानै जाफैग्रोनाय होननानै आं जुदि बुङोबा जोंहा थास' जायो जोङो नों दहाय बुंनाय बायदि मानि मुनि मे सेङाव जों बेखौ मोनजायो आलु फोरजों जाफैयो आरो मानि माने बिराद जोंनि देहाखौ मोजां लाखियो। होननानै आं बेखौ मिथिनो मोनदों आरो जों जेरावबो बर'फोरा मानिमुनिखौ जायो मानिमुनिखौ जोङो ओ अमा बेदरफोरजोंबो जायो। दाउफोरजोंबो माने लकेल देसि दाउफोरजोंबो होफानानै जों जायो।
अ नंगौ नोंथां।
मोजां आरो बिनि माने गुन गोनां आरो बे बुस्थु आ माने औ औ। ओमफाय जोंहा जुदि आरो बेल नङा जोङो थास' आथिं बेफोरखौबो जोङो ना गिरनानै जायो गासिबो बोथोरजों मोनसे मोनसे समावहाय जों मोनजाजोबो आरो। मानो होनोबा थास' आथिंआबो बो सोराव बोसोराव गासिबो दिनावहाय मोनजाजोबो बे नङा। गावनि सम दङ जेब्ला गावनि आथिं हरगोन बे समाव थास' आथिंखौ जों जाफैगोन जेब्ला बिबार हरगोन थास'आ होनबा जोङो बे खौ लाबोनानै जाफैगोन। नङा होमबा नोंथां जों बेखौ बिबारखौ लाबोनानै जोङो मै थाजों जाफैयो। मैथा अमा ओ बिबार होनानै जाफैयो ना गोरान होनानै जाफैयो नङा होमबा नोंथां आरो सम जायोबा जोंहा आरो थास'खौ आरो जेनेबा मेसेंयावहाय आरो जोंहा थास' बेदर जावनानै जायो बिदिखौनो नङा होनबा नोंथां जेखौहाय माने बिनि गोथावफोर खौ नों माने बुंनो नाङा आरो। माने दा जोंनि जानायखो गोथाव बेफोरखौ नुनानै बांगालफोरा सिन्थाय जानो हमबायनो गुबुन हारिफ्रा सिन्थाय जानो हमबाय बिथांमोनहा मोनथिनो मोनबाय दा माने बेफोर बुस्थुआ मा माने जोंनि बेफोरो माने बिसिबां गोथाव बिथांमोनहा मोनथिनो मोनबाय आरो दिनैनि समावहाय बेनिखायनो बिथांमोन जेराव जेराव गुबुन हारि बेखौ जानाय सोलोंदों बर'फोरा मोननो नागिरलानो बेखौ आं खोनादों आरो। माने बिसोरसो बांसिन जायो दा। गोदो जोंखौ बुङोमोन हा हाग्रा बंग्रानि बायदिसिना जालाबायग्रा ट्राइबेल जाद बर जाद होनना बुङोमोन दिनै बिसोरसो बांसिन जायो होननायखो
नंगौ हाबाखौथ नोंथां अ नोंथाङा बुंनायबादि खांख्राइ आरिफोरखौ जायामोन जेखौ मुगैयोमोन दा नाथाय गावसोरसो गुबुन हारि जानायखौ गोबां नुनो मोनो।
नोंगौ दा इदिनो जेनेबा जोंहा दिंखियाफोरखौबो जों मेरला खानानै जायो। नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोंहा जेनेबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय दाउ अमा लाबोनाय होनना बुङोबा जोङो दाउबो गावो बाथुलफोरजों दाउ गावो । आरो नङाबा मालाबा जयै थांनानै बिदिनो बायदिसिना हाग्रायावहाय सिखार खालामहैयो । जेरै हाग्रानि अमा हाग्रा ओ मै बेफोरखौ गोदोनि समाव सिखार खालामोमोन आरो ओ मै औ मैफोरखौथ दा मोननो थांला बारा माने बिनि संखिया औ औ औ फानायथल नङा जेनबा थाखायबो जों दा मोन्नो थांला आरो एफोरखौ औ ओम ओम ओम दा जों हाग्रानि अमाखौ खिनथुजों दाबो जायो
ओ दोङो हाग्रानि अमा गोबां
मोनजायो ओ खेबनै टाइमावहाय बांसिन मोननो मोनो दैज्लां मेवा हाजोआव मेवा ओंखारनाय समावहाय जों बांसिन अमाखौ हाग्रानि अमाखौ मोनो आरो मेसेंआवहायबो जेनेबा ओ माइ मोननाय टाइमावहाय माइ दुब्लिफोराव माइ जाफैनायावहाय बे समावहाय मोननो हायो आरो हाग्रानि अमाखौ आरो बै समावहाय माने मेसें समाव जि मोनगोन बै समावहाय फिसाफोरखौबो मोनफानाय चान्स थायो माने मानो होनबा मेसेङावहाय अमाया फि सा जायो आरो मालाबा मालाबा बुस्थुआ बेफोरखौ ग्रोब लोगो मोनफ्लाङो आरो होमबा बेफोरफोरखौ ग्रोब लोगो मोनफ्लांबा बिराद मुलाम्फा जायो आरो फिसाखौ नों फाननानै जानो हायो बा न'आव फिसिनानैबो फेदेरना फाननो हायो बिमाखौथ' अलरेडि जाखासिगोन नालाय बेबायदि आरो जोबोद मोजां नाङो सिखार खालामनानै जानाय फोरखौबो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दङ जेरै हाग्रानि बुस्थुखौ जोङो बिराद जायो मैगं थाइगं आरो बे जेनेबा जिब जुनार आरो जोंहा बेयाव फैनानै दाना दुब्लि बारियावबो जोङो फोथारफोरावहाय दहला थानायफोरावहाय जेराव दै दं बेफोराव जों ना बोनो नङा होमबा नोंथां ना बोनो फासि जे सायो ना गुरो खांख्राइ फिसाफोरखौ जों मोनबोयो बाथ बाथोन जाफैयो सोरबाया मैथाजों संनानै जायो सोरबाया खुमब्राजों जायो नङा होमबा नोंथां आरो जों खुसिया सायो खुसियाखौ खुसिया सायोबा थाहो। जेनेबा जेरैहाय। बाथा होबाबो माबलाबा मोनो खिन्थु माब्लाबा आरो खुजान औ।
सेन सेन सानायखौ नुयो बर' हौवाफोरखौ सेनखौ आथिखालावथ' नुनो।
नंगौ नंगौ नोंथां बेखौ गामि ओनसोलावल' नु सै। सेन सानाय बाथा होनायफोरखौ दानि जुगाव माने नो जाय माने एसे बाजार टाउनफोराव थाफैयो बिसोरथ' बेफोरखौनि बारै बारा मिथिला सेना मा बस्थु सेनखौ मारै जायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
दाबो दङ। नै दा जोंहा दैज्लां बोथोर। फैलायबाय सेन सानाया जालायबाय। ना हमनानै लाना फैनाय। मोनायाव होनानैहाय फुङावहाय सोरांसि सोरांसि सारिथाफ्रावनो थांनानै बोखांना लाना फैनाय। बहुत माने नाखौ जों गोम रोखोमैनो हमो आरो। नङा होमब नोंथां औ जों फासि सायो। हास्रा जे जों सारो। लाबजि सायो दैबाना जायोबा। आरो बेयावहायनो मालाबा फख्रिनि ना मोनफ्लांबायोबा जोबोद खुसि जायो जायनिखि जाय मोनदों
औ नंगौ नोंथां।
ना मावा ना मावाखौ जोङो मैथाजों जानो जोबोद मोजां मोनो गोरलै गोरलै गोरलै जथेसथ' आरो। बिराद मोजां नाङो आरो ना मावाफोरा जेरै जानो माने ना गिदिरजों आलादा
नंगौ नं नंगौ नोंथां।
बिराद मोजां आरो माने बेफोरखौ आरो ओ खुसियाखौहाय जों सेनावबो सा यो जेरैहाय खानस्रिफोरखौहाय एसे फेसेवनानै जियाव खाथबनानै बेखौ मोदोम होनानै खुसियाखौ लेंहरनाय बेबायदि आरो नोंथां। ओमफाय खुसियाया खिन थु मोनजाया बे कानस्रिखौहाय जास्ट मोदोमनायनि थाखाय बे कानस्रि जानो फैनायावहाय फासिनानै थालांसिगोन आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां नं
आदार जासिगोन आरो नङा होनबा नोंथां? मान सि माहारिनि आदार जासिगोन आरो। बे आदार नागिरनो फैदोंमोन जोंनि आदार जासिगोन बेबायदि जायो आरो नङा होमबा नोंथां? बेनो आरो जों मान बर'फोर बा बिदिनो गोबांनो फोथारफोरनिफ्राय लाबोनानै जाफैयो। हाग्रानिफ्राय मैगं नागारना जाब हैयो जिब जुनार लाबोनानै जाफैयो। बेद गोदोनिफ्रायनो दं आरो औ दाबो दंबाय थायो औ नंगौ नोंथां नंगौ आस्सा नोंथां ओ जास्ट औ औ समाय जाबाय नोंथां दे एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां? जागोन नोंथां जागोन।